था नोंथा हेलौ नोंथां नोंथां खोनायाखै नोंथां? हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां
हेलौ
नोंथां
औ
ओइ
औ दासो खोनादों
उम मा खालामदों नोंथां?
दं ओरैनो ।
उम मा ओंख्रि जाखो?
जाथ'वाखै नामा?
उम, मा ओंख्रि संगासिनो दं?
उम माबासो आलु।
उम। खबरफ्रा मोजां ना?
औ मोजां नोंथां।
उम, माला गायगोन फुगोन नोंसा? हेल'।
नोंथांमोनहा नै थांनि फुनो ना खोनादों।
मोजाङानो होनबा नोंथां । जोंहालाय दा दाख्लै गायदोंमोन ओमफ्राय जोबथ'वाखैनो दै लामा दंबावोसो।
अ जोंहा गायजेनााखै गायनोसो नागिरदों।
ए नोंथांमोना गायबाथाय आंखौ लिंहर दे।
औ जागोन लिंहरगोन।
उम मा होनो जोंहा दै लोमनाया दाख्लै सेस दैबाना जोंनो दै उम माइ गायनाया सुस्रा लांजोबबाय।
उम दै लामायाव बिदिनो जायो।
उम।
अखाया दासान्दि हागासिनो ना?
उम दा दिनै सानदुं दुंलायबाय।
औ।
नोंथां उ
नोंथाङा बेरायनो थाङाखै नामा?
थांनायाथ' थांनो नागिरदों नोंथां माने थांनो सानदों आरो ना गायनाय फुनाय जोबबा।
औ गायनाय फुनाय जोब्बा सो बेरायखानांगौना औ।
ओ गायनाय फुनाय जोबबाथाय ज' बेरायनो थांसै ना?
औ उम थांजायो।
उम।
लोगोफोर ज' ज' बेरायनांगौ होमबासो इन्टारेस्ट जायोना।
औ नोंथां। नोंथाङा ख्रिस्टमासाव थांनो ना थाङा?
थांजायो।
उम मोसौ बेदर जानांगौ ना।
औ
नोंथाङा बैसागुनि मा मा खालामनो सानदों?
बैसागुआवलाय मा होनो गोदान गोदान गाननाय जायोना बोसोर गोदान
ओम बिफोरनोसै आरोना
औ बोरै दं नोंथां?
मोजाङालाय मोजां बिदिनो मोजांबो गाज्रिबो
ओम गेजेरावनो आरो
ओं
नोंथाङा दासान्दि मा खालामगासिनो दं?
आङो नै दावदै गनायखौ नायफैदोंमोन नै न'आव
औ
दावदै गनायखौ नायफिनो आइया दावदै गनायखौ नायफैनाया नै दाउदैआनो गेसावसो ओंखारबाय नोंथांफोरनि न'खराव सोर सोर दं दा?
ओ गनाया जाया
नोंथां खोनायाखै?
ओम सान्दुं लानो हमबायहाय नोंथां गरम जासिगोन ना?
औ
मैयासो जोङो जाम्बु जाहैदोंमोन नोंथांमोननि जायगायाव नोंथाङा मैया अबाव थांदोंमोन?
आङो ओम मा होनो बेरायहदोंमोन बेलेग जायगायाव माने आलासि दोंमोन आरो।
ओम मोजाङानो नोंथां बिदिनो आलासि जादाबनांगौ। आमथिसुवानि दिनाव मा मा जाखो नोंथां?
औ-औ खान्थाल जाबाय- थाइजौ जादों खान्थाल जादों।
औ बिदिखौनो जानांगौ जाबाय
औ दायो थाइजौ खान्थालनि दिन ना
ओम थाइजौआ जाहाना जोबफ्रामनो हमबायानो नोंथां
अ जोंहानाबो
उम
बिरा औ
होम माथो खालाम मोनोब्रा नोंथां
औ नोंथां आलाय मा
आङो दा नै दलंआव दंगासिनो बारहावा जादों मिथिंगानि मिथिंगा बिखानि बारहावा
उम बारहावा जानांगौ बिदिनो फुं समाव मोनाबिलि समाव
उम नोंथाङा दा जिफोरखौ दागोनना दाला
दाथ'वाखैनो दासान्दि दैज्लां बोथोर ना गायनाय फुनायाव बेस्थ' जादों
उम बयबो बेस्थ'खा
उम
आंहा दासान्दि बिहु फालि सो दागासिनो
अ दानांगौलै
हम
दा साननैसो आमथिसुवानि गायथ'नो मोनाखैना बेखायनो जिरायनो मोनदों
आमतिसुवाया समफोरनो जोबसिगोन खोमादां ना नोंथां
औ बे आमथिसुवा जोब्बानो जोंहा फुनाया जासिगोन नोंथाङाबो फैनांगोन जोंहानाव फुनायाव
औ दे लिंहरबानो जाबाय दे नोंथां
औ
नोंथाङा दा मा खालामदों
दं ओरैनो
जोंहा नै आमलाय बुस्रिनो नागिरदों
जानांगौ
उम बेफोरखौ जायाबालाय ओरैनोसै सेवजो गारगोन
ओरैनोसो सिरि गारला जोबोना।
उम। जा उसाव बादाव जागासिनो दं गोसोफ्रा फुजा माला फैगोन।
फैसिगोन र' बारा गोबाव गैला।
उम गैनायथ' गैला दैलाङासो माला जोबगोन जागासिनो दं।
दैलां जोबानो माला माला। फैगोन फाता मोननाय नङा।
उम खोथियाफोरखौलाय नोंथांमोनहा दब्लाय बैसे फोदों।
उम दब्लाय थामानो।
मोजां मोजां जोहानाथ' नै खोथियानो थोगुलायाखै। दब्लायसेल' फोनानै।
औ खोथियाफोरा एबार ना। गाहाय जादोंना बांद्राय जौवा
उम
बांद्राय मोजां जायाखै देग्लायनि खोथिया।
देग्लाय खोथियाफ्रानो हायथा हायथा हुयथा थारहाय।
जा गेसेंबोना।
ना गुराखै नोंथां?
ओहो गुराखै। ओहो
ओं दहायसो ना गुरदोंमोन नोंथां मासेल' मोनदों ना गुरनायावनो।
नाया दै लोमनायजों। ओंखारलांजोबबाय बे।
दैयालाय देरदोंमोन ना गुरदोंमोन आं ना गुरबायनो लुगैनाय नालाय ना गुरबाय मास सेल' मोनबाय।
र' एबार सान्दुं दुंबा। सो मोन थिगोन।
उम एबार ज' ज' गुरसै खोमादांना नोंथां ज' ज' जाजाय गुरसै। नोंथां।
औ सान्दुं दुंबासो ज' ज' गुरबासो औ।
उम ओमफ्राय नोंथां गायखां फुखांनानै एसे हाजोफ्राव बेरायनो थांसै खोमादांहाय।
औ।
ना नोंथां।
ओरैनोसो थानाय जागोन ना।
उम। एखानथ'। ओरैनो बेरायनो थांसैदां नोंथां। जोंथिं दाउखा गाबदों नोंथां।
अ।
मानसि थैनायाव हमदों खोमा दाख्लैबो जों गामियाव सानैसो मानसि थैदों।
ओ। बिदिनो मानसिनि जिउआ दानो दं दानो गैया।
उम।